अ
औ होमबा नोंथाङा आंजों मा होनो जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन नामा दसे
औ हागोन नथा जोंहा बर'फोरा गोबां फोरबोफोर फालिखायो नङा होमबा जेरै बैसागो फोरबो खाथि गासा फोरबो ओमफ्राय खेराइ फोरबो बेफोरबायदि गुबुन गुबुन फोरबोफोर फालियो आरो गोबां जेरै बोथोरखौ लानानै आबादखौ लानानै गोबां गोबांहाय बेबायदि फोरबोफोरा खुंनाय जायो आरो जेरै आबादजों सोमोन्दो बोथोरजों सोमोन्दो बिदि दा नोंथांजों आंहा आङो माग माग बिहुनि सोमोन्दै आङो जेरै मागोनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों आरो खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ मागो होननानै बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो जेखौहाय माग दाननावहाय जोङो खुंनाय जायो आरो मागोखौहाय बर'फोरा बे माबा फोरबोखौहाय आबादजों सोमोन्दो ला खिनानैहाय खुंनाय जायो आरो मानि जोंहा बर'फ्राथ' गाहाय आबादानो जोंहा माइ आबादखा नङा होमबा माइ आबादखौनो मावो जेब्ला माइफोरखौहाय जोङो हाखांनानै थिखांखांजोबो फोथार फोथारनिफ्राय जोङो ओ न'आवहाय लाबो जोबखांबाय मारा होखांबाय जेन'बा गायनायनिफ्राय लानानै मारा होखांजासिम जोङो गोबां आबादफोरखौ मोजाङै मावनानै थिखो खाङोना बै आबादफोरखौ थिखोखांनायनि उनाव जोंहा बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो मानो होनबा जोंहा दैज्लांनि बोथोराव एसे खस्थ' मावना नै जोङो आबादफोरखौ जोङो थिखोनो हादों नङा होमबा नोंथां दा बेखायनो बेफोरखौ जोङो बे फोरबोजों लोब्बा लाखियो आरो बे ओमफफ्राय हबा जोङो बे फोरबोआ माने जोंहा पुसदान जेरै फुसदाननि जोबथा हर नङाबाखि बेखौहाय संक्रान्तिनि जोबथा संक्रान्ति मोनाबो हरबो होननानै बुंनो हायो आरो ओमफ्राय माग दाननि जेरै गिबि साननिफ्राय लानानै बिदिनो सानथाम सानब्रैसिम बिदि खुंनाय जायो आरो बेखौहाय म फोर मागो फोरबोखौहाय दा मागो फोरबोआवहाय जोंहा मा होननानै बुङोब्ला जेरै संक्रान्ति मोनाखालि हरखालि जोंहा मा बर'फोरनि मोनफ्रोमबो न'खराव जेरै फिथा सिथाव देनो आरो गोबां फिथानि थाखाय जोंहा जोसा माइरंफोर आरो लारुफोरनि थाखाय जोंहा माइब्रा माइरं बेफोरखौ जोङो सोमनानै बयनिबो न'खरावहाय देनाय जायो आरो बे मागो दिनखालि माने न'खर न'खर उवाल गाहेननि गोहोम फबनायखौनो खोनाजोबखागोन आरो मानो होनबा बयबो बिदि फिथा सिथाव लारुखौ जाखायो नालाय जोङो गोदान आबादफोर मोनबाय नङा होमबा बे आरो दाना जोङो मा खालामो बे संक्रान्तिफोरनि हरखालिनो मा खालामो बे देनाय फिथाफोरखौ सावो आरो ओमफ्राय सावनानै बे फिथाफोरखौहाय ओइदिनखालिनो मा होननानै बुंनाय जायो। माखासे जेरै मोसौफोरनो जाहोनाय जायो। थैनानै थांनाय सुबुंफोरनो ओमफ्राय इसोरनो बिदि बावहरनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय सुबुंफोरा जाया आरो ओइदिनखालि संक्रान्ति मोनाखलि मानो होनोब्ला मोसौआसो जोंखौहाय माइ आबाद मावनायाव हालौ एव नानै मदद खालामो नङा होमबा बेनिखायनो मा मोसौनोसो जाहोग्रोयो आरो थैनानै थांनाय माखासे सुबुंफोरनो थाखाय बे फिथा लारुखौ बाउहरो आरो ओमफ्राय बिदिनो गोबां माखासे इसोरनोबो बावहरो ओमफ्राय बे दिनखालि रावबो मानसियानो खुगायावहाय होआ आरो बे सिथावफोरखौहाय दा बे संक्रान्तिनि जोबथा सानखालिनो माने बयनिबो ओ जेरैहाय बिदि फिथा सिथावफोरखौथ' जोङो जाखाबाय नङा होमबा उवाल गाहेनफ्राव जोंहा देनानै बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव मा खालामो मागोआवहाय जेब्ला मागोनि मागोनि गिबि सान जायो होमबा गासिबो न'खरनि सुबुंफ्रानो मा दुगैस्रां लोबस्रां गासिबो मा खालामो ओ इसोरखौहाय आर'ज गाबो आरो मानोबा जों गासिबोहाय दुगैनांगोन आरो दुगैस्रां लोबस्रांसो जोंहा गावखौहाय जोङो गोथारैहाय लाखिग्रोनो नांगोन नङा होमबा बेनिफ्राय जोङो इसोराव आर'ज गाब गोन आरोबाव मा खालामो बे दिनखालिनो माखासे जेरै न'नि मानसिफोरा दाउखा सिला नुनाय नुयिफोरबायदि ओ फुङावनो सिखारनानै मा खालामोनो बै गोबां जोंनि बारिफ्रावथ' गोबां फि फां लाइफांफोर थायोना फिथाइ थायग्राफोर बे फिथाइफोरावहाय ओ फिफांफोरावहाय माखासे जिगाबजोंहाय खाथेनानै होयो आरो जाहाथे फिथाइफोरा मोजाङै थायो आरो बै माखासे फिथाइ थाय थाय खानायफोराबो साबसिन थायबावो बेफोरनि थाखाय आरो माने बेावहाय जिगाबजोंहाय खाथेनानै होयो आरो जाहाथे फिथाइफ्रा मोजाङै थायो आरोबाव जोंहा बेखौ साबसिनै बे फिथाइ सामथाइ आबाद खौ मोननो हायो बेखौहाय फोथायनानै आरो खोनादोंना नोंथाङा बेबायदिनो दा जोङो बेखौहाय जोङो खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै बेखौ खायो आरो माने रावबो नुयोफोरबायदि दाउ खा सिला जाहाथे जेबो नुवा बिनि थाखाय आरो आरो बे दिन खा लिनो मा खालामो मागोआवनो मागोनि फुंबिलि समावनो जेरैहाय ओ जोंहा बेलागुर सावनाय बे बेलागुरानो मोनसे मागो फोरबोनि गोनांथार आयदाया बेनो आरो नङा होमबा बे बेलागुर सावनाया जोंहा मा होनना बुङोब्ला जोङो बे बेलागुरखौ जोङो मा गोनि एसे सिगांनिफ्रायनो ओ बानायखायो आरो बेयाव माइहुं बायदि खुंनाय जायो बेफोरखौ जोंहा माखासे ओ थालिर बिलाइ गोरानफोरजों बानायनाय जायो नङाबा माइ जिगाबफोरजों बे बेेलागुरनि साखाथि साखाथि खाथ मा फिसा फिसा न'फोरबो न'सा न'फोरबो लुयो आरो ओमफ्राय बेखौ मा खालामो ओ खोमसि खोमसियावनो मा खालामो ओ माने बेलासियावनो जोंहा थांनानै थाहैखायो नालाय संक्रान्तिनि माबा मोनायावनो ओमफ्राय हर थानानै बेहायनो मा खालामो लाव फोरा जेन'बा संक्रान्तिनि अखानायै बे मागो दमासियावसो सावो नालाय बेखौहाय
औ
दा फुङावहाय लावखारफोरा मा खालामगोन लावखार बा न'नि सुबुंफोरा बांसिन लावखारफोरो खालामोमोन आरो गोदो ओमफ्राय सुबुंफोरा बेहाय मा खालामो थांनानै ओ दैमायाव दुगै हैैयो आरो दैमायाव दुगैखांनानै बे बेलागरखौ सावो आरो बाहाय सायो अर बे बे बेलागुर सावनाय अरखौ सायोब्ला माखासे बेरामफोरखौ खारो होननानै फोथायनाय जायो आरो मिरगि बेरामफोर बेफोर माखासे लोरबां नोरजिया देहाफोर बेफोरनि बेमारफ्रा बे अरखौ सायोब्ला खारो होननानै फोथायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेबायदिनो बेहाय अर सायनानै ओ माखासे बेवहाय बेलागुर सावनानै रंजा बाजा बाहायनो जानानै लोंनानै हर से बेहायनो थायो आरो माखासे सुबुंफोरा बेबायदि दा मागो फोरबोआ मा होनो बिदिनो माखासे रंजानाय आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै फिथा सिथाव सावनानै जानाय बेलागुर सावनाय बेफोरबायदि जोंहा ओ माखासे थैनानै थांनाय सुबुंफोरनोबो जोङो फिथा सिथाखौ बाहरो बेबायदि आरो बे मोनसे दमासि फोरबो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै बे फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो दा आंनि मागो फोरबोनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै दा नोंथाङाबो माबाफोर फोरबोनि सोमोन्दै बुंनो सानदों नामा?
औ हागोन अब्ला आं नोंथांनो गिबियावनो मा होनो बर'फोरनि बयनिख्रुइबो मा होनो। मा होनो गिदिरसिन बे मा होनो रंजालिफोरबो बैसागोनि सोमोन्दै नोंथांनो आं एसे खोन्थानोसै जोंना मा होनो बैसागोनि जोंना गिबि साना जाहैबाय सैथ्र' राननि जोबथा मा होनो। सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ्रायनो जोंना मा जायो बैसागो फालिनाय जायो आरोना जोंना सै सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जोंना मा मोसौ बैसागो फालिनाय जायो आरोना जोंना बे मोसौ बैसागो खालि माने मोसौखौ सिबिनाय बा फुजिनाय जायो आरोना जेरै मोसौखौ जों मा खालामजायो बिदिनखालि मा होनो हांगारफोर माबानानै हांगार लानानै थाव गुबैजों लागायनानै। मोदोमनि मोदोम मा होनो मोसौनि मोदोमावबा थारायबा फोरजों मा जोंहा मोनथामफोर लानानै थफा थफि फोननानै होनाय जायो आरोना मोदोमाव फोथाबो फुनानै होनो जायो ओमफ्राय बेबायदिनो। जोंना मा खालामनाय जायो ज' दावा फिथाइफोर बा बिबारनि मालाफोरबो गानहोनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो मा होनो। जोंना माखासे लाव हालदै फान्थाव आरि लानानै जों नामा बेफोरखौ हानानै लानानै ओमफ्राय मा होनो राइदिं थायोना औवानि राइदिं फिसा फिसा। माबानानै ओरै गोबा गोबा खालामनानै बेखौ माला बायदि खालामनानै लानाय जायो आरो ना। दबाव जोंनो मा आरो जोंनो मा मा माखासे बाहायो। माखासे दिगिलिवा बा मोखोना बिबार ओमफफ्राय मा होनो रायदों बाहायोना बेफोरखौ। फोजों नामा? न'फोरनि खना खना आरो मा होनो लामा जिं जिं लामाफोराव आरो मा होनो। बाथौफोरावबो जोंनाामा खाना होनाय जायोन आरो ना जेन मोनसे मोनसे लानानै आरोना रायदों मोनसे ओमफ्राय दिगिलिवा मोखोना बिबार ओमफ्राय बे जों आं दहाय खोन्थादोंमोन नोंथांनो। फान्थाव हालदै ओमफ्राय लावफोरनि माला सुनाय बेफोरखौबो लानानै जोंना मा। मोनसे मोनसे लानानै जोंना बिदिनो थुना होनाय जायो आरो ना न'खरनि खना खना बाथौ। बाथौफोरनि जेनेबा दरखंफोराव ओमफ्राय मा होनो लामा मोखांफोराव जोंना मा खाना होनाय जायो आरोा जेनेबा फारनैथिंबा माने जेनेबा न' ख'नाफोराव मोनसे मोनसे बिदिनो थुना होनाय जायो आरोना गाैबोआव ज' लाजोबनानै आरो बेबायदिनो मा होनो जोंनाबो सौ बैसागो खालि मा। मोसौखौ थुखैनो लांनाय जायो आरोना दैमायाबो बिदिनो आंल' होनदोंमोन ना फोथा थफा थफि थुनानै। थाराय बा नोलोजों। जोंना थौफोरनि हांगार बा मा होनो बबेबाा बुस्थुफोरनि हांगारखौ हख'नानै लानानै। ओमफ्राय थाव गुबैजों लागायनानै फुननाय जायो आरोना मोसौनि मोदोमाव जेनेबा मोसौफोरा मा होनो। मोसौफोराव जेनेबा बेराम आजार जाया बेफोरबायदि साननाय जायो आरोना जेनेबा बे दिनखौ। खालि मा होनो मोसौ बैसागुखौ फालिनाया मोसौ। फुजिनाय बेबायदिनो देलाय होनानै मोसौखौ मा खालामो दैमायाव मा होनो बे लाव फान्थाव जों हानानै लादोंमोना लाव फान्थाव हालदै फोरखौ।
जों बेफोरखौ सारै सारै जों मा होनांग लाव जा फान्थाव जा बा जोंनि मोसौआ बलद बलद जायो होननानै मा होनो। सर'खौ लांनाय जायो आरोना आरो मोसौफोरखौ जों हैदिनखालि मा दिरुं गोजान दिरुंफोरजोंबो खानाय जाया गोदान दिरुं दिरुं लानाय जायो दिरुंफोरखौथ' जेनेबा दुखु थुखनाय समावथ' दिरुंखौनो खाखाया हगारनानै लांनानै आरो ल जोंहा लावथि संबो बुनो मोना बे दिगि लेवा होननाय मोनसे दंना जोंना बेयाव दहाय बेजोंसो जोंना मा होयै होयै लांनांगौ आरोना ओमफ्राय दैमायाव थुखैहैयो आरो ओ मफ्राय बेबायदिनो लांनानै थुखैनानै लाबोनानै जोंनाामा आरो दिरुं गोजांखौ खाना जोङो गोदान दिरुंसो लानानै जोङो
खायो आरोना मोनाबिलियाव आरो सोरबा सोरबा मा होनो बैसागो मोसौ बैसागोनि नाङै बे मा होनो आगारनानै होनाय जायो आरो ना उदाङैनो बेबायदिनो मा जोंना मोसौ बैसागोआ जोबनानै थांबाय आरोनाय बिदिनो ओमफ्राय जोंना आरो बैसाग दाननि मा होनो सेथि सानखालिनिफ्राय जोंना मा जागायो जोंना मानसि बैसागो जायो आरोना जोंना जोंना आरो बे मा होनो सानखालि जोंना मा न'खराव जोंना न'फोरखौ मा होनो सिबस्रांनानै सुस्रांनानै बा दैेस्रांनानै जोंना बाथौफोरखौ मा बाथि बा आलारि सावनानै एबा गावबा गावनि मा होनो नेमखान्थि बायदि जोंना मा इसोरखौ फुजिनाय जायो बा गाबज्रिनाय जायो आरोना आरो बे इसोरखौ गाबज्रिखांनायनि उनाव जोङो मा नखरनि उन्दै गेदेर मान बावनाय बा बोर होनाय इदिनो हाबाफारि जायो आरोना जेनेबा उन्दैफोरा गिदिरफोरखौ खुलुमो। गिदेफ्रा उन्दैनो बोर होयोबा सोरबा सोरबा जेनेबा मा होनो जेनेबा बान्थाफोरबो होनाय जायो आरो जेनेबा बिमा बिफानो जेनेबा दखना। गामसा बेफोरबायदि होयो आरोना जेनेबा। आर'नाइफोर ओमफ्राय आरो गिदिरफोरा मा उन्दैफोरनो मा मान बावनायनि थाखाय मा अननानै जेनेबा एसे फैसाबा इदिनो गानग्रा जोमग्राफोरखो होयो आरोना जेनेबा गिदिरफ्राबो बेबायदिनो जोंना नखराव जोबखांनायनि उनावनो मा गामि गामिबो जों नामा गामिफोराव बेबायदि नो मा होनो मान बावनाय हाबाफारि जायो आरोना जेनेबा नखरनि बाय बाहागि गामिफोरनि खाथि खालानि सुबुं बा गामि एबा गामि दरसेनि सुबुंफोरखौ मा जायो जोंना बेबायदिनो नखर नखर हाबनानै खुलुमनाय बा मा होनो आरो जोंना मा दङ जोंना बैसागु मोनसे जोंना मागिनाय नेमबो दं आरोना जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेयो बर'फोरनि जोंना नखर नखर मागिनानै जेनेबा सोर मा हरो। बेखौ जेनेबा जोंना मोनसे जेनेबा दाबिलायनाय गैया जेनेबा। सोर मा हरनो हायो जेनेबा सोरबा माइरं बा फैसा जेनेबा एसे एनै ओमफ्राय बे जोंना मागिहैनायाव मा खालामो जोङो गामिनि सुबुंफ्रा मा अननानै सोरबा जेनेबा बे फोरबोनि नामै जोंना माखासे मा थायो जेनेबा जौ होननाय नेम दंना जोंना। सोरबा सोरबा जेनेबा मा होनो बांसिनानोथ' जेनेबा जौबो लोंजोबाना? जौ लोंग्राफोरनो जोंना जौ होयो आरोना आरो जौ लोङिफोरा जोंना माखासे बिदिनो साहाफोर होगोन। साहाफोरजों लोगोसे जोंनो बिदिनो जाग्रा लोंग्रा होगोन जेनेबा। जोंना मा बैसागुआव आरो मा गुबैयै जोंना मा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंना मा सौराइ होननाय जानाय नेम दं आरोंना जोंना बे सौराइआ मारि बानाय होनबा माइब्रा माइरंनि बानायो आरोना जोंहा। जोंहा बे माइब्रा माइरंखौ मारै खालामो माइब्रा माइरंखौ सोमनानै जोंना सारायाव एवनाय जायो आरोना बेनि उनाव सारायाव माबाय एवनायनि उनाव जोंना उवाल गाहेनाव देनाय जायो आरोना जेनेबा गाहेनजों उवाल देनानै गेब्लेहोनाय जायो आरोना एसे बेखोनो मा होनो सौराइ जायो आरोना बिदि सौराइ जानाय हुदाबो दं आरोना जोंना गोदो गोदोनिफ्रायनो। बेबायदिनो सौराइ बेबायदिनो